हेलौ ए खोनाबाय।
ओं ओं।
दं ओरैनोसै उन्दुलाबायनानै।
उ मा ओंख्रि जाखो।
ओंख्रिया माबासोमोन। मामोनथाय र'।
उम।
उम बावलायलांबायहां जानाया एसे गोबाव जाबायना। जोंहा ओंखायनो बावबाय आं र' गोसोखांथारनां अ माबा। खान्थाल बेगर ओमफ्राय मैथा। ओमफ्राय जोगोनार बिजौ भाजा। ओमफ्राय खांख्रिखला बाथोन।
उम।
नोंसायालाय मा ओंख्रिमोन।
जोंहानिया। दालि ओमफ्राय दाउ बयलार आलु। ओमफ्राय गैनायालाय गैला बिनिफ्राय।
ए गोथावथारहाय नोंस्रासो बेदर दंलायो मालाय।
उम माइ गायदोंमोनना दिनै हाजिरा लादों।
ए नोंबो गायहैदोंमोन नामा।
ओहो आं गायाखै जोंहा दिनै स्कुल दंमोन स्कुल थांदों।
अ।
उ।
सोर गायदों माइखौलाय।
ओ हारसाफोर लिंहरदों।
ए उम।
सोर सोर दं नयावलाय।
न'आव दङ गासिबो ओमफ्राय। जोङो उन्दुनानैसो दंफैयो दायो।
उम।
अखा हादोंना सानदुं दुंदों नोंसोरनिथिलाय।
जोंथिं सानदुंसो दुंदों। सान'दुं। ओं गरम।
ए।
नोंसिनिथिंनालाय अखा हादोंना सानदुं दुंदों।
जेथिंबो सानदुं दुंदों फुंनिफ्रायनो नोगोद सानदुं दुंखादों दिनैहाय मैया। बिराद अखा हादोंमोन ओमफ्राय दिनै फुंनिफ्रायनो बि सान्दुं ओंखारदों जोंथिं।
औ। उ। खबरा मोजां।
खबरा मोजांथ'। ओं मोजाङानो नोंसोनालाय माबोरै।
मोजाङानो।
उ उ। ओमफफ्राय दाहालाय बहाबा बेरायहैगोन नामा।
आजाया लाय हो। मा होनदों।
अबावबा बेरायहैगोन नामा होनदों दाहायफोर।
बेरायनाया सान्दुं गोसाना बेरायनो सानथ'वाखै।
औ उ।
फाजा गैया।
दङ उन्दुनानै दङ
उ
उम
ओमफ्राय
आबौ आबैयालाय दङ हो
ओं दङ
ओम मा होनदोंमोन
ओमफ्राय दा मा मा मावगोन होनदां
माउनो खामानि गैया जेबो
ओहो
ए
खामानि
नाफोर गुरहैलाबायनांगौहाय माबायाव दैयावहाय ना मोनगोन खोमा
ना गुरनोनो रोङाबा
गुरनो रोङा नोंना ए मा मा मावनो रोङो नोङो ना गुरनो रोङा रोङो माबा जि दानो रोङो मा मा रोङो नोङो ओंखाम ओंख्रि संनो माइ गायनो माइरं जावनो मा मा रोंगौ
माइ गायनो रोङा खोथिया फुनोल' रोङो ओमफाय माइरं जावनो रोङा नाखौ गुरनोलाय हायो
ए ओमफ्राय ना गुरनायाव मोनो ना मोना
ना थाबा मोनो ना गैयाबा मोनला दा दैया गिदिरसोना मैया अखा हानाया दैया गिदिरसो।
ओमफाय दैयावहाय बेलावफोर थायो नामा?
बेलावआ बारा थाला दाना। गोदोसो बेलथायोमोन।
दैयाव हाबनायाव बोरैबा बेलाव बाबफ्लांबायबा नों गियो ना गिया?
गियो।
ए।
नोंसिनिथिं ना मोनाखै?
जोंथिंजाय दैयानो बिदिनो गुरजालायनाय दैयानो बारा गैया। ओमफायो दा मोनसे दै दङ जोंनि न' खाथियावनो न' सेरथारावनो आरो। ओमफायो अखा हाबाल' दै एसे देरो आरो बेयावहाय साम' मोनो ओमफाय आङो मालाबा मालाबा खनहैबाय थायो। ओमफाय खाथिथारा आरो जोंहानि न'नि ओमफ्राय खनबानो मोनो साम'आ खनबानो मोनो ओमफ्राय दानो खनहैबा दानो मोन -गोन आङो ओमफाय आङो ना गुरफेरा। नाखौबो जानो बायो आङो।
उम।
साम'ल' गुरनाय ओ साम'ल' खननाय जायो आरो।
उम। जोंथिं साम'खौनो मोना साम' जाया आङो।
ए।
जानो सुखुवा। जानोनो सुखुवा।
ओ नों खनसेबो जाफेरखायाखै आरो ना साम'खौ?
सिगां जायोमोन दा हाला।
ए ओमफाय नाफोरखौलाय जायो?
नाखौ जायो।
ए ओमफाय। मा मा नाखौ जायो ना गासिखौबो जाजोबो?
नाखौ ओ सान्दा जाया ओमफाय क्रस ना मा होनो बेखौ जाया जाया बाखि जाजोबो।
औ मैथाथ न'आवहाय फुख्रियाव ना फिगोन ना फियाखै
फिदों फिनायालाय फुख्रिया मोननै नालाय हो
देरगोनना देराखै
बारा गोबाव जायाखै हगारनाया
ए देरथ'आखै होमबा ना दा
ओहो आरो फिसायैनो दं देरगोन लासैनो
ओ
उम
ओमफाय नोङो जोंथिंजाय बेरायनो फैया
थांगोन र' साननैसो थानानै
ए ओम फैथो जोंनिथिंजाय ओं
गरमबो दा दै देरलाबायदों
ओं दै बाना जाला बदों सोरनिबा सोरनिबा न'फ्रानो बु खारलांजालायदों दैबानाजों
उम
जोंथिंबो दै खाथि खाथि दै गिदिर गिदिर गोनांफोरा न'आव दै हाबजोब जालायनाय दै लोमजालायनाय जादोंनो।
उम जोंथिंलाय दैबाना जानाया जाया।
ओं होनबाबो। फोथारफोरावहाय दै लोमो आरोना।
उम
औ ओमफाय दैबाना जाबा नोंसोर नायनो थांगोन ना थाङा?
आं थांनायालाय थाङामोन। दाखालिनिखौ नाहैनायानो जायाखै।
ओं
उम बारा गिदिरबो देराखैमोन दाखालिना। हो?
दा न'आव सोर सोर द'ङ?
न'आव गासिबो दङ।
ए दा मा खालामजोब खालामदों मानसिफ्रा?
ओ सोरबा थोरसि सुदों सोरबा उन्दुदों सोरबा जिरायदों थानानै दं। नोंस्रालाय?
जोंहाबो बिदिनो सोरबा उन्दुदों सोरबा जिरायनानै दं बिदिनो। दंलाबायो आरो जों उन्दुनानै दङ।
उम
दा सान्दुं गोसाख जेबो खामानि मावथ'नाय जाया खै ओमफ्राय दा एसे सानदुंङा नरम जाबासो खामानि मावलाबायनो बिराद खामानि दङ मैगं गायनांगौ ओमफफ्राय हाग्रा फुला बायनां गौ खामानि दंसो गारो। अमानो आदार होनांगौ मोसौ लायनां
उम उम मा ओंख्रि होनदों मोनलाय?
ख्रिया माबासो खान्थाल बेगरजों मैथा ओमफ्राय नाथुर हो नाय ओमफ्राय जोगोनार बिजौ फाजा ओमफ्रायो खांख्रिखला बाथोनसोमोन। माबा दोनथ'सै खोमा दे होमबा।
ओ औ